औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथांनि जेबो
ओ बेलासे सम गोदान हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि बेलासिनि गाहाम हामगलायनायखौ फिनबावाहरफिनबाय।
अ ह बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ। कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो जि जोंनि आबादफोर जि जोंनि दैज्लां एबा मेसें बोथोरनि जि आबादफोर बे आबादफोरनि आयदा दाना मोजां दान्दिसे सावरायलाय नो नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आङो नोंथांनिसिम आबादनि बागैनो फंनैसो बिबुंथि बे बिबुंथिखौ लाखिग्रोनोसै
औ।
नंगौ नोंथाङा आबाद होनना बुङोब्ला दिनै आबादा आबादानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै जोङो बुंनो नांगोन जेरैहाय जेरैहाय गोदो गोदाय समफोराव जोंनि गामि ओनसोलाव अ गामि ओनसोलफोराव माने ओ गुजि गुजिबा जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जायोमोन माने बै समाव जोंहा गामि ओनसोलफोराव गोबां माने फरायनानै सोलोंथाइ लानानै साख्रि मावनाय बायदिसिना बेबायदि गैयामोन।
औ
आबाद होनना बुङोब्ला जोङो बे आबादखौ जोङो दैज्लां आरो मेसें मोननै बाहागोआव राननाय जायो। जाय आबादफोरा माने एसेबां अखा नाङा एसेबां हाब्रु दै नाङा बेबायदि आबादफोरा जोंहा मेसें बोथोराव जायो आरो जाय आबादफोरनि गोबां अखा अखा नांगौबा बेबायदि दै नांगौ बेफोरबायदि आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। जेरैहाय दै्लां बोथोरनि आबादनि सायावनो नोंथांनिसिम फंनैसो आरोबाव बिबुंथि होनो नागिरदों। दा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा माइ आबादखौनो जोङो दैज्लां बोथोर बोथोरनि गाहाय आबाद होननानै जोङो बुंनाय जायो जेरैहाय जोंहा गासिबो जोंनि बर' हारि बा बर' हारिनि सुबुंफोरानो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनि फ्रायनो माने दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो गाहायै मावबोदों। आरो आथिखालनि समफोरावबो जोंनि गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव दाइनजि दाइनजिबा बा गुजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो माइ आबादखौ मावो। जेरैहाय जोङो माइ आबादखौ माइ आबादखौ जोङो माने फालांगि खालामबा मुलाम्फानि थाखाय जोङो माइ आबादखौ मावाब्लाबो जों माइ आबादखौ जे जोङो माने बोसोर नाङैनो बे माइ आबादनि आबाद मावनानै जों बोसोर नाङैनो माइरं दिहुननानै जे ओंखाम जानो गोनां जायोबा ओंखामखौ जों आदार हिसाबै जायो बेनिखायनो माने माइ आबादखौ बोसोरसेनि थाखाय जोङो मावनाय जायो एबा मावनानै दोनखानाय जायो जेरैहाय जेरैहाय जोंहा बोसोरसेयाव जिनै मास थायो बे जिनै मासाव जोङो माने जोङो ओंखाम एबा आदारखौ जानो गोनां जायो बेनिखायनो दैज्लां बोथोरावनो जोङो बै जिनै मासनि जिखि खिनि जोंनो आदार नांगोन बा माइरंफोर नांगोन। बैखिनि माइरं एबा माइखौ बुथुमना दोननो दोननायनि थाखायनो जों माने गासैबो बर' सुबुंफोरानो माइ आबादखौबो दैज्लां बोथोराव मावनानै नङा ह दा दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन बायदि आबादफोरखौ मावनायहाय जायो जेरैहाय थालिर आबाद। ओ थालिर आबादनि अनगायैबो खुसेर आबाद बेबायदिनो बहल जिंखा केरेला लेस्रा भेन्दि बायदिसिना आबादफोरखौबो माने जोङो दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो दिनैहाय जों दिनैहाय जोङो थालिर आबाद खुसेर आबाद बायदि आबादफोर होननानै बुङोब्ला जों बै बेफोर आबादफोरखौ जोङो फालांगिनि थाखाय मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
जेरैहाय सासे आबादारिया जुदि थालिरनि आबाद मावोबा बा खुसेरनि आबाद मावोबा माने बे आबादारिया गावनि मुलाम्फानि थाखाय माने बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो।
नंगौ नोंथां औ।
माइ आबादजोंनो दिनै जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरानो नखर संसारखौ दैदेनगासिनो दिन दङ बे आबादनि मुलाम्फाजोंनो न'खरखौ सलायनाय न'खरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय देलायनाय गथ' गथायफोरखौ फरायहोनाय बायदि माने खरसफोरखौ बे आबादनि जोहैनो दिहुननाय जायो। दा दा आबाद होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जोङो आबादखौ बायदि सिना बायदिसिना जिब जुनारनि खिजोंनो जोङो माने आबादखौ मावनाय जायोमोन जेरैहाय गोदो गोदाय समाव जोंनि न'खराव गोबां मोसौ बोरमाफोर थायोमोन। बैफोर मोसौ बोरमानि खिफोरजोंनो जोङो बैफोर मोसौ बोरमानि खिखौ माने दखरसे जायगायाव जमा खालामनानै बैफोरखौनो जों हासार खालामनानै आबाद फोरखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि समफोराव जोंनि नखर गोबांखिनि मोसौफोर गैलिया जाहोना बेनो जोङो आथिखालनि समफोराव मोसौजों जोङो गोबां हालेवनायखौ नुनो मोनलिया बेनिखायनो गोबां मोसौफोर गैयिनि जाहोनावनो जोङो मोसौ खि एबा बोरमा खिफोरखौ जोंङो हासार खालामनो गोबांखिनि मोनलिया बे बेखायनो जोङो आथि आथिखालनि समफ्राव आबादखौ मानो गोनोखोआरि आदब खायदा जोंङो आबादखौ मावनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंङो रासाय रासायनारि हासार बायदिफोरखौ जोङो आबाद थिलियाव बाहायनाय जायो। आरो बेबो मोनसे नोंथां गोदो गोदाय समनिफ्राय जोङो जि आबाद थिलियाव आबाद मावबोबाय थादोंमोन बे समावबो बा दिनैनि समावबो जों बे आबाद थिलिआवनो आबादखौ मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोंनि हानि गोबां हासारफोरानो खमायलांनो हमदों बेनिखायनो आबादारि बिथांमोनाबो बेफोर हायाव गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार होनानैसो आबादखौ मावनो गोनां जायो। आरो गोबां रोखोमनि बेबायदि रासायनारिक हासार होनानैसो जों आबादखौ थिखांनो हायो नङा होमबा? नोंथां। दा नोंथां आं नोंथांनिसिमबो बे समाव फंनैसो बिबुंथिखौ लाखिनो खौ लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो गोदायनि नेमखान्थि बायदियैनो आबादखौ मावनाय जायो नामा।
नोंथां बुंनाया सैथो आरो जों गोदो गोदायनिफ्राय। नो जों आबादखौ जोङो जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै जों बाहायो मानोना माइ आबादानो जोंनि नि थाखाय अरायनि थांना थानायनि आरो जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव थानाय जखायसे बे बर' हारिया माइ माइ आबादखौनो गायनानै जायो नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो। जेनेबब्ला जोङो गोदो गोदाय जोनो नाङा नांगोलजों जों एवनानै हालेवोमोन। आथिखालाव जोङो गोबां मानसियानो जों ट्रेक्टरजों एवो आरो नोंथां।
दिनै जों माइखौ बोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बिधान मोजां बिधानखौ जों थांनाय बोसोरनि मोजां बिधानखौ जों लाखिनानै बेखौ जोङो खोथिया हिसाबै फोग्रोनानै लायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ थामजि आरो थामजिबा दिननि उनाव बेखौ। गोदानै फुफिननानै फिन बेखौ जोङो आरो माइ हिसाबाव जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां। जायखौ जोङो। जायखौ जोङो बेखौ खनब्रै खनबा जोङो हाखौ मोजां गलि गुलि एवना लानानै बेनिफ्राय हाया मोजाङै सेवोब्ला अब्ला बेखौ मोनसे जोङो मै मारिनानै जोङो बेखौ समान खालामनानै मानोना दैनि राननाया समान जायो बेनि थाखाय जोङो हाखौ आरो नोङो मै होनानै समान खालामना लायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो जों बे माइ गायनायाव जों गोबां रुवानिफोरखौ जोङो लिंनानै बिदिनो खोथिया फुग्राफोरखौ जों खोथिया फुनानै बिदिनो जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो। गोदोथ' जोङो गोबां जोङो माने गोदो आबादारिफोरा जों गोबां खामानिखौ जोङो ज' ज' जाजा मावलायोमोन माने आथिखालाव जोङो गोबां मानसियानो बिदि हेफाजाब होलायनाया खम जाबाय आरो। गोदोथ' जों सावरि बादालि जायोमोन दिनै नोंसानाव गायगोन गाबोन नोंसानाव गायगोन। बिदिनो ज' ज' जाजायै जोङो गोदो गायोमोन आरो। नाथाय दिनै आथिखालाव जोङो गासिबो समाव बेस्थ' जाजोब रावबो रावखौबो नेनायसनि सम गैला। थिग बिदिनो जाय जाय जेरै हागो फारा फारि आबादारिफोरा माइ आबादखौ दिनै मावनानै दिनै थाब थिखांनायखौ नुयो आरो। गोदो जोङो नांगोलजों गायोब्ला जों गोबाव सम नांगौ जायोमोन जोंनो। हा माने जोंनि माइ थिखांनाया जोंनि थिनि माह सारि माहसिम माने थाम दिन थाम माह बा ब्रै दान खाथि खाथि मोनहैलायोमोन जेनेबा जोङो जुरै मे फोरनिफ्राय गायनानै माने फास गायनाया जोंनिआ माइआनो ओंखारलांलाय लायोमोन अब्लाबो जोङो फोजोबनोनो हागवामोन आरो जों मोसौजों गायबोला नाथाय आथिखालावथ' जों ट्रेक्टरजों जोङो फन मास मोनसेआवनो जों गासै माइखौनो जों खनसेआवनो बिस बिघा पसिस बिगाबाबो गायजोबनो हायो आरो नोंथां दिनै आथिखालाव जोङो स सहज जाबाय ट्रेक्टरजों जोङो बिघा घन्टायावनो जोङो थिनि बिघा सारि बिघाखौ जों एवनो हायो गोदोथ' जों नांगोलजों एवोब्ला सानसे थोलो मावबाबो जों बिगासेखौनो हा एवनो हायामोन आरो दिनै आथिखालाव जोङो समजों खार खारलांनो हाबाय आरो जोङो गोबां आबादखौनो जों मावो जेरै बाहादुर रनजित बिदिनो ओ जोङो लोगोसे जोङो बै ओ माइब्रा जोसा लाहि बेफोरखौ जोङो मावनायखौ नुयो आरो नोंथां थिग बिदिनो बेफोरखौ जोङो बर'फोरा मानो मावो होननानै बुङोब्ला जों बर'फ्रा फिथा जानो मोजां मोनो लोगोसे जोङो फोरबोआ जोंहा मोननै मोनथाम फोरबो दोङो बर'फोरा बैसागो फोरबो जोङो मागो फोरबोआव जों बांसिन बर'फोरा फिथाखौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन फोरबो नङि समाव जोङो फिथाफोरखौ जोङो साव सावनानै जायो आरो जोङो लुगैबानो जों बर'फ्रा सावनानै जायो बेखायनो जोंनि जोंनि न'खरफोराव माइब्रा जोसाया थाखायो आरो बाहायब्लाबो अब्ला जोङो गोबां दिनै रां खामायनो हायो जों माइ आबाद जों मावनानैबो जायफोरा दिनै रासायनिक हासार बाहायनानै गोबां माने माइखौ प्रफिटखौ जायखौ जोङो मुलाम्फाखौ जों दिहुनो आरो जायखौ जों फसलखौ जोङो गोबां मोनो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो दैया जोंनि ओनसोलाव गोबां गैयाबाबो जोङो इसि एसे माने खम बिबांनि आरो दायो अखा नांगौ जाबाबो जोंनि समाव अखा गैथ'वा मानोना जोंनि बर' फोरा आबाद मावनाया अरायबो बोथोरजोंसो भर'खा खालामनानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां मानोना जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि जोङो माने माने जायखौ बुङो सिलुफबनाय नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो पावार टिलारजों नोङो दै बोखाङो हा सिंनिफ्राय बेफोर रखोम सुजुग सुबिदाया जोंनि ओनसोलाव जोबोर खम आरो नोंथां बेखायनो जोङो ओ बै मिथिंगानिफ्राय होनाय जों अखा खौसो भर'खा खालामो आरो बोथोरखौसो
जोंहा दैज्लां बोथोराव गोदो गोदायनि समावथ' जोङो जोबोदखिनि दैबाना जानायखौ जों नुनो मोन नङा होमबा नोंथां जोबोर दै बाना जानाय बेबायदिखौ नुनो मोनो नाथाय आ आथिखालनि समफोराव जोंनि मिथिंगायारि सम्पदा जोबस्रांलांनायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलफोराव बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा गैयिफोरनि जाहोनाव माने दैज्लां खम बिबांनि अखा हानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेवहाय जोङो आबादारिफोरा दैज्लां बोथोरावबो दैज्लां बोथोरावबो माने दैनि जोबोर माने उसुबिदायाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोरब्लाबो माने जोंनि ओनसोलफोराव आथिखाल आथिखालनि दिनाव गोबांखिनि आगोलनि बायदि अखा अखा हानायखौ जों नुनो मोना एबा दैबाना बायदिसिना जानायखौ जों नुनो मोना जाहोनाव जोंनि आबादारि गोबां हालाय हाफाय जानायखौ जोङो ओ दिनैनि समाव बा नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ नंगौ नोंथाङा बिदि बिदिनो नोंथाङा बे मेसे मेसें बोथोरनि जोंनि आबादनि सायावबो नोंथाङा फंनैसो बिबुंथिखौ लाखिगोन नामा नोंथां
औ जों मेसेंनि बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला नोंथां जों मेसें बोथोराव जोङो ओ गोबां आबादखौ गायसोआब्लाबो माइ आबादखौ जोङो बेलेग आबादखौ जों बांसिन मावो जोङो माइ माइ आबादखौ बुङोब्ला नै पारसेन्ट बा पारसेन्ट मानसियाल' जोङो मेसें बो जोरावर माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो नोंथां मानोना जोंनियाथ' मेसें बोथोरावसो जों नांगौ रोखोमनि दै मोनखायानो नङा होमबा नों थां जोङो मेसें बो बोथोराव जोङो बेसरजों लोगोसे जोङो जुखाम गायगोन जोङो बिदिनो जों आलु पटल बिदिनो जोङो टमेट' बेफोरखौ जोङो गायो आरो लोगोसे जोङो बै मा होनो मोन टरमुस जायखौ जोङो वाटार मिलन होनो बेखौबो जोङो गायो आरो सबाय खौबो जोंनि ओनसोलाव फैयो आरो गोबाङानो आरो जोङो गोबां फसल मोननो हायो मेसें बोथोरावबो जों गोबां आबादखौ जों बर'फोरा गायो जायखौ नोङो फाननायनि बेलायाव गायाबाबो जोङो गाव जानो आन्थाबाबो जों बर'फ्रा गोबां आबादखौनो जों गाव गायनि गावनि हायाव गायनानै लानायखौ जों नुयो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनाव लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथांजों साव रायनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जि गुरै रावजों बा सहज भाबै आंनो जिखिनि आबादनि सायाव जि फोरमायनानै होलांबाय नोंथांनि फोरमायनायखौ नोनानै आं जोबोदखिनि एक्सपिरियेस मोनदों लोगोसे नोंथांजों सावरायनानै जोबोरखिनि गोजोननाय मोनदों मोनदों बेखौ आं नोंथांसो फोरमायहरबाय आरोबाव उननि समफ्राव जुदि नोंथांखौ लोगो मोनबावोब्ला बेबायदिनो माबा मोनसे आयदाखौ लानानै बे आयदानि सायाव गुवारैनो सावरायलायगोन बा मोजाङै सावरायलायनो मोनबावगोन होननानै नोंथांनिसिम आङो आसा खालामनाय थाबाय
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो नोंथां
लोगोसेनो मोनाबिलि समनि नोंथांनि सिम फिन खेबसेबा अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावनानै औ औ दे बिदिब्ला दिनै सावनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै